नोंथां औ औ दा बे समाव नोंथांजों जोंनि न'आव जि बाहायबोनाय आगजु आगला जि दं न'आव बाहायनाय गोदोनिफ्राय दासिम बिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सम मोनगोन ना
हागोन नोंथां सावरायनो
औ अब्ला आं एसे फोरमायहरग्रोनोसै नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ दा जोंनि न'आव बाहायनाय आगजु आग्ला
औ औ
जङ बिदिनो जोङो मैगं सुनायाव बाहायनाय बेफोरबायदिनिफ्राय लानानै जोङो बुंलांसै आरो जोंनाव दङ दना जोङो दना बेफोरावहाय जोङो मैगंफोरखौ लानाय जायो बेफोरबायदिनो खादा सानद्रि संग्राय जोङो बेफोरजोंहाय माइरं गावनायखौ जोङो बाहायो
नंगौ
सानदांगा ब सानदांगाखौ जोङो जेरै जेब्ला मारा नायो अब्ला जोङो मारा लााखांनानैहाय जेब्ला गेब्लेनाय एसे नाराजों मथाय जोङो बै माइखौ सालिख'नो थाखाय जोङो सानदांगाखौ बाहायनाय जायो आरो दंबावो जोंहा बेफोरबायदिनो आग्लासिखा रुवा होनोब्लाथ' बयनिबो न'खराव थाखआनो
नंगौ
खदाल बेफोरो बेफोरबायदिनो जोङो आबादाव बाहायनाय नांगोल जुंगाल बााव अखा हुखेन आरो बेफोरबायदिनो जोङो जि दानायखौहाय जोङो नुनो मोनो आग आग्लाफोरखौ जोङो जेरै साल गान्दै बेफोरबायदिनो बाथानजों बानायनाय बा जोङो साल बिफांजों बानायनाय साल खु फा बेखौ जोङो औवा बिफांजों बा औवा बेजों बानायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जि दानायाव नांगौ जानाय खिलाबारि अरखा माखु आरो आरो जि दं बेफोरो आरो आरो जोंनिन बिनि अनगायै गोबां रोखोमनि जोंनाव आगो आग्लाफोरखौ जोङो जोंनियाव दं आरो दा बैफोरखौ बाहायनायखौ जोङो दासिबां जोंनि ओनसोलावहाय नुबोगासिनो दङ
औ
दा आरो जोंनाव दंबावो बे बेबायदिनो ना हमनायाव बाहायनाय जोङो फल' बेफोर दं आरो। दा नोंथांनि ओनसोलावहाय बैफोरखौ नोंथांनि ओनसोलावबो जे नखर न'खराव नांनाय बाहायनाय आखु आखला बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांखौ एसे फोरमायहरनो खावलायबाय
औ नोंथां जोंहा ओ न' नखराव बाहायनाय आगजु बा आइजें आयला होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि दङ जोङो माखासे आगजुआफोरखौ बा आइजें आयलाफोरखौ जोङो औवाजों बानायनानै लायो माखासेखौ जोङो दं। दंफांफोरनिफ्रायबो जोङो बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो बे औवा आरो दंफाङानो गाहाय होननानै बुंनांगोन आरो जोंनि
औ
बर'फोरनि न'खराव बा समाजाव जोङो अवा आरो दंफांखौ गाहाय माने बिफाव लानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
जेरै जोङो औवानिफ्राय जोङो बानायनानै लानाय आइजें आयला होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो संग्राय सान्द्रि जों जायखौ बेखौ माइ जावनाय एबा जोङो माइरं जावनायाव बाहायो माइरं सालिनायाव बाहायो ओमफ्राय बे सान्द्रिफोरखौ जोङो ना ना सायनानै ना फोराननायाव खामानियावबो जोङो बाहायो माने गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौ जों बाहायो आरो जोङो जुदि ना मोनबोयोब्ला नाखौ सायनानै जोङो सान्दुंङाव फोराननो थाखाय बा जोङो अराव अरजों फुदुं अरनि उखुन्द्रिजों जोङो फोरोनानो थाखाय बे सानद्रैखौनो बाहायो आरो सानद्रैयावनो होनानै जोङो फोरानो।
औ
ओमफाय आरो द आरो दंबावो जोङो ना हमनायनि बेलायावबो जोङो बेखौ बाहायो जेरै सेन दं खखा दं खाखि दं। ओमफ्राय फल' दं बैफोरखौ जोङो ना हमनायाव बाहायनो थाखाय जों औवानिफ्रायनो बारायनानै बेफोरखौ जों लाहायो ब दाबो नुयो बेबायदिनो बेखौ बानायना लानानै ना हमहैनायखौ खौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
औ ओमफ्राय लोगोसे आरो दंबावो जोंनि संनाय खावनायावबो जोङो बे आइजें आयलाफोरखौ जोङो बाहायो एबा जोङो ओ औवानि बेफोरबायदि आइजें आयला बानायनानै जोङो बाहायो आरो जेरै ओ जौफोर सङोब्ला जौनि ओंखामखौ एरनो थाखाय जोङो बा जोङो ओ गाव जानाय ओंखामखौबो एरनो थाखाय जोङो खादौ जायखौ होनो बे खादोव खौबो जोङो फिफां औवानिफ्रायनो जोङो बानायनानै लायो
औ।
थिग बेबायदिनो ओमफ्राय आरो लोगोसे जोङो जायखिजाया मैगंफोरखौ सानो एबा गेब्लेहोनो थाखाय जोङो अनला बेफोरबायदि बा नारजि ओंख्रिफोरखौ संनायाव जोङो बेखौ गेब्लेहोनो थाखाय जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायखौ जोङो सागं होननानै बुङो बे सागंखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो थिग बेबायदिनो आरो दंफांनिफ्राय जोङो बानायनानै लानाय आइजें होनोब्ला जोङो नुनो मोनो। जोङो ओरैनो सरासनस्रा जिरायनो थाखाय खामफ्लाय ओ बेबायदिनो सियारफोरबो जों बानायो ओमफ्राय जों ओ टेबोल बायदिफोरखौ जों दंफांनिफ्राय बानायनानै लायो। लोगोसे जोङो नांगोलखौबो जोङो बे उम दंफांनिफ्रायनो जोङो बानायो बेबायदि मुवाफोरखौ जोङो दं दंफांनिफ्राय बानायो आरो लोगोसे जोङो जायखौ जों माखासे आसार खान्थियाव बाहायो दंफांनिफ्राय जाय गाम्बारि खामफ्लाय होनो बै गाम्बारि खामफ्लायखौ जोङो ओ इसोर सिबिनायाव बाहायो बा जोङो हाबानि समाव बाहायनाय बे खान्थिया दङ बेखौबो जोङो गाम्बारि खामफ्लायखौ बे गाम्बारि बिफांनिफ्रायनो जोङो बानायनानै लायो आरो ओ बेै बायदि। ओमफ्राय आरो माखासेफोर गोबां दङ जायखौ जोङो जोंनि हाबायाव बाहायनाय बे मा होनोमोन हाथा बे हाथाखौबो जोङो औ बिफांनिफ्रायनो जोङो बानायनानै लायो आरो माने गोनांथार आरो बे जोंनि बर नि हाथासुनि हाबायाव हाथा नि बाहायनाय एबा हाथायाव ओंखाम खुरनाया गोनांथार ओ बेनिखायनो बे हाथाखौबो जोङो बियो बिफांनिफ्रायनो बानायनानै लायो बेबायदिनो गोबां ओ आइजें आइ लाबा मुवा बेसादफोरखौ जोङो नआव बानायना लानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो औवा आरो दंफांखौ गुबुन गुबुन बायदिसिना खामानियाव बाहायो जेरै औवाखौ जोङो ओ न द नआव नफोराव इन्जुर बानायनाय खेराय बानायनाय मानालि बानायनाय खुन्था बानायनाय लोगोसे आरो जोंनि टिउवेल बानायनाय बेफोरबायदि हाबायावबो जों औवाखौ बाहायो आरो जोंनि न बिथाखौ सोरगिदिं बेंथेना दोननो एबा जोङो मोसौ मोसानिफ्राय जोङो ओ बारग नो बा बारग नो बोरमाफोरनिफ्राय जोङो बोरमाफोरनि हाब्ला हाब्लि जानायखौ जों होबथानो थाखाय बे दिंखननानै बा बेरा दुमखन्नानै लायो बेबो जोंनि उम माने बेफोरबायदि खामानियावबो औवाजोंनो बाहाय जायो आरो जोंनि ओ धोरोमाव बा बाथौ धोरोमावबो औवानि बाहायनाया गाहायथार जोङो
औ
बेयाव ओ सिजौ बिफांखौ बेंथना दोननो थाखाय बा जोंनि आसार खान्थियाव जोंहा जिदाइन ज'रा जाय खुन्थिया दङ बे खुन्थिया खुन्थिययाबो जोंना औवानिफ्रायनो बानायनाय बा औवाजोंनो जोङो बानायनानै बे सिजौ बिफांखौ जिदाइन जरा खुन्थियााजों जोङो दुमथिनानै लायोबा ओमफ्राय जों सिबियो बेबायदिनो गोबां रोखोमाव माने बेफोरो माने मोनफा मोनफा जोंनि आरिमु होनांगोन आरो बेसादारि आरिमु जायखौ जोङो माने मोनसे बेयावबो माखासे सोलोंनांगौ थायो बेखौ माने ओरैनो सरासनस्रा हेबबानो एबा बानायबानो जागोन बेबायदि नङा जों बेयाव रोंगौथि थाब्लासो नों बेखौ बालायनो हागोन एबा नोङो हेबनानै बानायनानै लानो हागोन आरो बेबायदि नोंथां औ ओमफफ्राय नोंथांमोननिथिं आरोबाव बेबायदि माबा मोनसे बेबायदिनो बाहायबावनाय दङ नामा नोंथां औवा आरो दंफांजों
औवा औ दङ नोंथांनाव
औ
बेबायदिनो दंफांजों बानायनाय बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनो बावो फालें आरो जोङ बेखौहाय जि दोननायफ्राव बाहायो जेरै
उम नंगौ
जिफोरा जेरै न'खराव दोनबाथाय गालाय गुजाय बबेबा सि बिजारखौ दोनबाथाय गालाय गुजाय जायो दा बि ओंखायनो जोङो आलनाखौ दंफांनि बानायना लानानै दैयावनो जोङो बाहायनाय जायो आरो दा जोङो दंफांनि दंफांनिबो बानायो आरो गुबुन गुबुनफोरा औवाजोंबो बानायो
औ
थिग बेबायदिनो बानायनायखौ जोंनि ओनसोलावहाय नुबोगासिनो दं बा
नंगौ
सोलिबोगासिनो आरो दासिमबो
औ औ
औ आचसा बे जि दानायफ्रावबो जि बाहायनाय औवा आरो जोंहा बाथामजों थाबाय बेबायदिनो ब्रेन्सफोर दङ
औ
जिरायग्रा जोंहा बेखौबो जोङो बाथामजों बानायनाय जायो
जे आरो जोङो औवाजों बानायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दंबावो जोंहा आरो गुबुन गुबुन जेरै जिसिब जोङो दैज्लां बोथोराव गरम जाब्ला सायहायाव थानानै एसे बारबो गैया माबो गैयाा जोंहा गिसिब लानानै सिबनानै लानाय जायो जे जोङो गिसिबखौ बेखौ औवाजोंनो हेबनाय जायो
औ
औ दा गिसिबजोंनो जोङो गामि ओनसोलफोरावहाय बयनिबो आखाइयाव गंफा गंफा लाना थानानै दायो नुनो मोनो एसे बेलासि समबा सानदुं गोसा समफोरावहाय सायायााफोराव जिरायोब्ला आरो दा बे समाव अब्ला सावरायनायखौ दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ दे